औ औ खोनादों दे आं।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आङो दा ओरैनो दं न'आवनो जिरायनानै।
बिदिब्ला आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला आबहावा गेब्रेंनाय होनब्लाथ' जोंना बार, दै, हा बिफां -लाइफां जिउआरि लोगो जानानैसो आबहावाया दाजादों नङा होनबा?
औ औ नंगौ।
बेफोर गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया।
औ।
बार, दै आरो हायाव थानो गोनां थादेरसाफोरा थि-थि बिबाङाव थायोब्ला बेफोरो गोग्गो आरो बाहायजाथाव जानानै थायो।
औ नंगौ।
बाराव गाहायै नाइट्रजेन, अक्सिजेन, कार्बन डाइ अक्साइड आरो दैलाव खफ' गलाय मोनदेर थायो। बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेस आ जोबोर बाङाय बिबाङाव थायो।
औ।
बाराव बे गेसफोरा थि बिबाङाव थायोब्ला बारा गोग्गो आरो साफा जानानै थायो आरो।
औ नंगौ।
माब्लाबा समाव गोनांथार नङि बेसाद एबा मुवा माखासे फैनानै बार, दै आरो हाजों लोगोसे गलायमोन- गलायमोन्देर जायो।
औ।
बेबायदि थासारियाव जोंनि आबहावानि बार, दै आरो हा गेब्रेंनाय जानाय
बेफोरो जायो आरो।
नोंगौ।
जायफोर गोनांथार नङा एबा थानो नङि बेसाद थाखाय आबहावा गेब्रें जायो। बेफोरनो जाबाय गेब्रेंनाय खालामग्रा मुवाफोर आरो।
औ औ नंगौ।
आबहावाया गुबुंले जानाया गुबुन- गुबुन जेंनासो सोमजि हैयो।
औ नंगौ।
सुबुं, लाइफां आरो गुबुन जिउआरिनि ओ थांना थानो थाखाय। आरजाथाव नोंङि जानानै फैयो आरो।
बेबायदिनो बार गेब्रेंनाय बारा आबहावानि मोनसे गोनां थादेरसा।
औ औ।
बारा जाबाय माखासे रोखोमसे गेसनि जथाय
नोंगौ
गासैबो जिबानो हाजों बारनि अक्सिजेन लायो
औ औ नं
गो बाराव सरासनस्रायै ओ बाराव थानाय केसफोरा थि बि
औ
मानसिनि माखासे हाबा हुखानि थाखाय बारा गुबुंले जानानै
औ नंगौ
माब्लाबा ओ मिथिंगायारि जाहोनावबो बारा गुबुंले जानो हागौ जेरैबायदि ओ गोबां मथ- मटर गारि बा कारखाना बा ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ गोबां दाखोर दाला
औ
बेफोरबायदि ओ गाज्रि खालामनायनि थाखाय जोंनि आबहावाया गेब्रेंनो हमबाय ओ हमलांगासिनो दं आरो
औ औ नंगौ
बे बार गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो थाखाय ओ माखासे राहा हालानां राहा लानाया गोनां आरो
औ नंगौ
औ नोंथां। जेरैबायदि ओ हागौ मानि गारि मथर बाहायथिखौ खम खलम खम खालामनाया गाहाम। खम जान्थायाइ थांनो थाखाय थाबायनानै नङाब्ला साइकेल बाहायनांगौ
औ नंगौ
फ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि गेब्रोंनाय खौ होबथानो थाखाय ओ गारि मथराव गेब्रेंनाय खालामग्राखौ दबथायग्रा फिल्टार होनांगौ-
औ औ नंगौ
आरो दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाव कार्बन-डाइ अक्साइडखौ लाफानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ बिस गोनां गेस थायो बैफोरखौ ओ जानगार होनो थाखाय जुनिया रोखोमनि गुबुंले जानायखौ दबथायग्रा फिल्टार गोनां गेस थायो
औ
ओ बेफोरखौ ओ राहा लानाया मोजां आरो
औ औ नंगौ
बेनिफ्राय दारिमिननिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय सिमानफोरखौ जोबोरै गोजौसिन बानायनानैबो बार गेब्रेंनायखौ बाङाय खालामनो हायो आरो
औ औ नंगौ
आरो बिफां बिफांनि बिलाइआ बाराव थानाय हाद्रि गुन्दैखौ हमथानानै बारखौ गोग्गो खालामना दोनो
औ औ
दारिमिननि खाथि खाला थोजासे ओ बिफां फुलि गायनांगौ जाहाथे लाइफां दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबां खौ बाङाय खालामनानै
औ औ औ नंगौ
आरो बिदिनो खैला पेट्रल दिडिजेल केरासिन आरिनि बदलै सनारि सशक्ति गोबोर गेस आरि खौ खामग्रा मुवा हिसाबै बाहायनो हायो आरो
औ औ नंगौ
आरो दाखोर गारग्रा डासटबिन तिन आरिखौ खोब ना दोननांगौ आरो खनले खनले लांदां खालामनानै साफायै लाखिनांगौ।
औ औ।
आरो बायखोन्दा जन्थ्र पाथि लांदां जानाय टुथपेस्टनि टिुब खोलोमनि रिपिल पथल पलिटिननि बेग प्लास्टिकनि बायखोन्दा मुवारिया हाजों माब्लाबाबो गोर गोरोबनानै थाङा। बेनिखायनो बेफोरखौ। सावब्लाबो बारा गेब्रेंनाय जायो।
औ।
बेनि थाखायनो बेफोरखौ फिन बाहायनायनि राहा खालामनानै बार गेब्रेंनायखौ एसेब्लाबो होबथानो हायो आरो जों।
औ औ नंगौ
बेफोरबायदिनो दैया जोंनि बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पद।
औ औ नंगौ।
ब्लाबो जेबो जिबथांनानै थानो हाया।
औ।
बुहुमनि सा बाहागोनि बांसिन बाहागोआनो दैजों खोबजानानै थायो।
औ औ औ नंगौ।
बुहुमनि सा बाहागोनि दैनि जौसे बाहागोनि। गुजिस्नि बाहागोआनो जादों लैथो लैथोमानि दै। आद्रा थाम बाहागोआ ओ दैमा बानि निज जेरा बिलो आरो बुहुमनि ओ गोरबोनि दै आरो। बे मोनथाम बाहागोनि दैया बाहायनायनि थाखाय।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो दैयाव गोबां बिबांनि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बिस गोनां रासायनारि बेसाद। बा दैमा-दैसा निज्रा आरिनि दैयाव गलाय मोन्देर जानानै दैखौ गुबुंले खालामो।
औ।
बेनि जाउनाव दैया थानाय ओ दैयाव थानाय ना
औ।
आरो गुबुन दैयारि जिउआरिफोरा बेरामाव गोग्लैनानै थायो।
औ।
बे बेरामाव गोग्लैनाय नाखौ जानायनि थाखाय ओ मानसि बा गुबुन जिउआरिफोराबो बेराम आजारजों ओ गोग्लैनो गोनां जायो आरो
औ नंगौ।
आरो दैमा दैसा ओ निजोरा बा फुख्रि आरिनि दै बेबायदिखौ मानसिनि गुबुन गुबुन हाबा जेरै दुगैनाय जि जोम सुनाय खिनाय हासुनाय दै दोख्ला सुनाय मोसौ मैसो थुखैनाय दाखोर दाला गारनाय गोथै जिउआरि गारनाय आरिनि जाउनाव गेब्रेंनाय जायो।
औ।
बेबादि गेब्रेंनायखौ ओ मानसिया बाहायोब्ला दैनिफ्राय जानाय बेराम ओ जेरै कलेरा, आमाय मोननाय ओ टाइपइड थैजों खिनाय
औ।
बिदि बेरामाव सहायनांगो जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो आबाद मावनायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ बुथारग्रा मुलि रासायनारि हासार आरिया
अखा हादैजों लोगोआव बोहैलांनानै दैमा बा बिलो हाखर बिलोआव फुख्रि आरियाव गोग्लैनानै दैखौ गेब्रेंनाय खालामो। बिनि जाउनावबो गोबां दैयारि जिउआ थैनानै
थाङो आरो ना? औ।
दा नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा जे ओ आबहावा गेब्रेंनायखौ माबायदि खालामब्ला एसे मोजां जागोन।
औ। जोङो आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोंनो गिबियावनो दंफां लाइफांनि गोनांथि जाना फैयो। जोङो दंफां लाइ-लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेनखौ मोनो। बेनिखायनो जोङो हां लानो थाखाय अक्सिजेन बाहायो नालाय जोङो हागौमानि दंफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बिदिनो खाथि खालायाव जोङो ओ कारखाना बा बेबायदि उद्धबफोरखौ जोङो खाथि खालायाव बानायनो होनाङा। जाहाथे बेफोरनि उखुन्दै बा मैला ओंखारनाय गेसफोरा जाहाथे जोंनि बाराव गोरोबा बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय अरायसम जानखाराव थानांगौ। बिदिनो आरो जोंनि लोंनाय दै। आरो जोङो दुगैनायाव बाहायनाय दै बेफोरखौ जोङो साखोन साखोन सिखोन साफायै लाखिनांगौ जाहाथे जोङो। बेफोर लोंनाय दैनिफ्राय बा बेराम आजारनिफ्राय जोङो। खैफोदाव गोग्लैया बेनि थाखायनो जोङो। सानफ्रोमबो गोगो दैैफोरखौ लोंनांगौ आरो। औ बेफोर बायदिनो जोङो। सानफ्रोमबो साखोन सिखोनै थानांगौ आरो।
बिदिब्ला दिनैनि बे सावरायनाया। आइदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां।